अ खोनाङा नोंथाङा मा खालामदो दायो
आं ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां
अ नोंथाङा फ्रि दंनाा दायो
औ आंथ' दा उदाङैनो दङ नोंथां
औ नोंथाङा फ्रिब्ला आं नोंथांजों मोनसे टपिकसो ला फैदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना
औ नोंथां सावरायजागोन ओरैनोथ' दा उदां‌‌सो दं नालाय सम होनो हागोन नोंथांजों
नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि आबाद मावो एबा माबायदि आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना
औ नोंथां फोरमायनो हागोन
अम
ओ बिदिनो आबाद होनोब्ला जोंनि ओनसोल एबा गामियाव दैज्लां बोथोर मेसें बोथोराव आबाद मावनाय जायो दाथ' दैज्लां बोथोर सफैबाय नालाय दा दैज्लां बो बोथोराव ओ बिदिनो माइ आबादखौ बांसिन मावनाय जायो बिदिनो ओ माइ आबाद मावनाय जायो बिनिफ्राय जा जा बोरि थायो बा आबाद मावजायो दै थायो जायगायाव ओरैनो गोरान खेथि मावनाय जायो बिदिनो मेसें मे फोथोराव मोननाय ओ मैगं थाइगं बेखौ मावनाय जायो आरो ना? बिदिनो दैज्लां दैज्लां बोथोराव मोननाय मैगं थाइगंबो गायनाय जायो बिदिनो दैज्लां मथराव मावनाय आबाद होनबा माइखो माइ खो गायनाय जायो आरोना बिदिनो माइ गायनो थाखाय ओ खोथिया फोग्रोनो लानाय जायो गिबि हालेवजेननानै ब ओमफ्राय खोथिया फोनानै जेब्ला खोथिया बिदिनो जौवो जौआव जोखांनायनि उनाव बिदिनो माइ गायनो थाखाय बिदिनो हालेवनाय जायो हालेवनानै आलि दाननानै फोमोननानै आलि खोनानै माइ गायनायनि सिगां बिदिनो जोंनि बर' राव फोरमायनाय एबा हारियाव दङ जे माइ गायनायनि सिगां साहा खना एबा सानजा खोला सानजा साहा खना खनायाव गसा लाग्रोनाय जायो गसायनि नामाव जों बेखौ माइ गसाय होनो नानै जों आगान लाग्रोनाय जा जायो आग लानाय एबााग लानाय बुङो लाखांनायनि उनाव जोङो माइखौ गायनाय जायो आरोना खोथियाखौ फुनानै बिदिनो दैज्लां बोथोर समाव जों माइ गायनाय जायो माइसालि माइ गायनाय जायो आसु बिदिनो बायासमुथि गायनाय जायो बिदिनो खरमा गायनाय जायो रनजित माइ गायनाय जायो बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि माइ गायनाय जायो आरोना बिदिनो ओ बबावबा अबेबा दला बबेबा बोरै जायगाखौ नायनानै माइ गाय गयानो जायो बांसिन बोरै जायगायाव जोङो रन्जितफोरखौ गायनाय जायो मानो होनबा दला जायगायाव गायबा बाग्ला जायो नालाय बेखनो गोरान गोरान जायगायाव बांसिन गायनाय जायो आरो बिदिनो खाथियालि माइ बेखौबो जोङो गायो दहल जलाव बावबो खाथि आलिफ्रा बाग्ला जाबाबो माने जौओ आरोना बिराद होनबाबो जों बेखौ दलाफ्राव गायनाय जायो आरोना बिदिनो ओ दैज्लां बोथोर समाव जोङो गिबि एबा थाब मोननो थाखाय फिथाइखौ थाब मोननो थाखाय जोङो बिदिनो खरमा माइखौ गायनाय जायो मानो होनबा खरमा माइया ओ बिदिनो थाब माइ फिथाइ मोननाय जायो आरोना बेखौ जोङो गायनाय जायो बिनि उनाव जोङो अ दैज्लां बोथोर समाव बिदिनो मैगं थाइगंखौ मावनाय जायो बिदिनो दैज्लां बोथोर समाव दाथ' दैज्लां बोथोर सम। होमबाबो मेसेंआव गायनाय जेरै बानलु सिब्र' बेफोरबो दैज्लां बोथोर समाव थायो आरोना दासिमबो दं जोबथ'वाखै बेफोरखौ आबाद मावनाय ज गायो बिनि अनगायैबो जोङो मैगं थाइगं मैगं थांबा बिदिनो जोगोनार जोगोनार बिजौबिदिनो केरेला बिदिनो पटल बिदिनो खुन्दुलि बायदि बायदि रोखोमनि ओ गोरान खेथि मावनाय जायो आरोा बेफोरनो जों गोरोन खेथि मावनो थाथ' जों गोरान जायो जान नालाय बिदिनो गिबियाव फुलिखौ जावायगरोनांगौ जायो बिनि उनाव जावायनानै जों हासार हाला लगायनानै जोंङो बिदिनो न' खाथि खालायावबा साखाथि खाथियाव थानाय बोरि हाफ्राव जों हाखौ दुफु दुफु हालेवनानै एबा खदालजों जावनानै जोङो गायनाय जायो बिनि उनाव जेब्ला जों खिरि एबा बिदिनो बिजौ जायो अब्ला जोङो जोंसि एबा जोंसि होनाय जायो दानि जुगावथ' दिरुंखौसो बांसिन होनाय जायो बिदिनो जोंसि खालामना जोङो दोनो बिनि उनाव सोरबा सोरबा बिदिनो मुलि एबा मेडिसिन बाहायो नाथाय बांसिनानो जों न'आव जानो थाखाय जोङो मेदिसिनखौ बाहायनाय जाया बेफोरखौ जोङो बाहायनो थाखाय फिथाइखौ थाब मोना आरोना अब्लाबो जोङो न'आव जानो थाखाय जथेस्थ' मोननाय जायो। बेखौनो जोङो बिदिनो दा सप्तासे सप्तानि गेजेराव जों फिथाइनि महर मोनो। बेखोनो जों। जानाय जाया आरो जानाय जायो आरो ना बेनि अनगायैबो जोङो आ मेसें बोथोर समाव। दैज्लां बोथोर बायखांनायनि उनाव मेसें बोथोर फैयो नालाय बे समाव मेसें बोथोराव समाव जों बिदिनो दय बुंखानाय बाललु सिब्र' बेखौ जों गायो बाला सिब्र' गायनो थाखायथ' जों गो गोबां रांनि आंखाल जायो ओह जेराव जों ओह गोबाव समनि समनि बेबा खस्थ खस्थ'नि गेजेरजों बे बाललु सिब्रखौ मोननो हायो। बिदिनो जों बानलु सिब्र' गायनो थाखायथ' जों गिबियाव। बानलु ओउ सिब्र जावायग्रोनांगौ जायो बेनि उनाव जोङो जेब्ला बानलु सिब्रुआ। देरो ओ जौवो बेनि थाखाय जों गायनो थाखाय जों हा। हा मोजां बालासिया हा नायनांगौ जा जायो। दला हायाव गायजायो गायनाया ओमबाबो। दै जायो नालाय इसे। प्रब्लेम जायो आरोना दैलां समाव। अब्ला जेब्ला जों गोरान जायगायाव। गायो बालासि हायाव गायो अब्ला दा दैज्लां दै थाया नालाय थाब दैज्लां समाव अब्ला जों। दैज्लांसिं एसे। फिथाइखौ मोनो आरोना बेखायनो जों गो-गोरान एबा बालासि गायनाय जायो बिदिनो। नि थाखाय जों बुथुखौ हालौनानै बिदिनो आलि खालामो आलि खालामनायनि उनाव बिदिनो जोङो ओह इदिनो ओह। ओह प्लास्टिक एबा बिदिनो मा होननो थाय आं बावबाय आरोना बेखौ बेखो जोङो। ओह बाहायनाय बाहायनानै जों गायनाय जायो आरो। ना बिदिनो जों। आलि खालाम दाम जोङो गाय गायनायनि उनाव इदिनो गोबां रोखोमनि बायदि बायदिसिना दिसिन
बिदिनो बाय ओह मैगं थाइगं गायनाय जायो आरोना ओह बिनि अनगायैबो जोङो बुंनो हाबावो फाथो फैयो। फाथोखौ दैज्लां बोथोराव फैयो मेसेङाव फोनाय जायो आरोना। दिनो खुमब्रा लाव। बायदि बायदि फिथाइ गायनाय जायो आरोना बेनो नोंथां दैज्लां बोथोर एबा मेसें बोथोरा बायनाय जोंनि गामि बा ओनसोलाव मैगं थाइगंआ आबाद मावनाय आरोना दा नों थांङा नोंसिनि जायगायाव दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोराव मा आबाद मावनाय जायो नोंथांङा ओ एसे गुवारै फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन। जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदिनो गोबां दायो बेबायदिनो माइ गायो दा दैज्लां बोथोर नालाय बेबायदिनो हालौवनानै बेबायदिनो गोबां आरो ओस सुबुंफोरा एबा मानसिफ्रा बेबायदिनो जों खोथिया फोनायखौ नुनो मोनदों बेबायदिनो जोङो सिगाङावहाय जों खोथिया फोनोब्ला जों फार्स्टआव जों माइखौ सोमनानै लाग्रोनांगोन बेबायदिनो सानथामसो एबा सानब्रैसो दोननानै जोङो बे माइखौ बोखांनायनि उनावहाय ओ जोङो बेबायदि ओ हालेवनाय एबा बिदि एवनायावहाय जेनेबा मोन बेबायदिनो एवबावनानै खनसे जों बिबदिनो हाखौ मोनहोनानै जों बेबायदि ओ बे माइ सोमनाय खौहाय जोङो सारनानै होयो आरोना बेयाव बेबायदिनि उनावहाय ओ सारखांनायनि उनाव बिदिनो गोबाव बिदिनो मास मोनसे बा बिदिनो देर माससो दोननानै बिदिनो जोंङो खोथियाखौ फुयो आरोना। खोथियाखौ फुखांनायनि उनाव बिब्दिनो ओ फुयैनि सिगांनो गोबां बिबदि खामानि मावनानै लागोरो जेरै आलि दाननाय होनो। आलि खोनाय होनो बेफोरखौहाय मावगोरोना लासिनो आरो बेनि उनावहाय जों गायनो नागिरोब्ला जों खोथियाखौ फुसिगोन बेबदिनो ओ गामि खाथि खाथि एबा गुबुन गामिनि ओ बिबदिनो आइजोफोरखौ लेंंनानै नै बेबायदि हाजिरयै लिनानै जोंबो बिदिनो ओ खोथिया फुैयो एबा माइ गाययो बिदिनो गोबां मानसिफोरखौ लिनानै जोङो बिदिनो सानसे एबा साननैनि गेजेरावनो जोङो गायनो हानायखौ जों मोनो आरोना दाथ' दानि ओ जुगाव गोबां बेबदिनो इजि एबा मेचिनफोर ओंखारबाय बेबायदिनो खस्थ' बांद्राय खस्थ' गैला माने बेबायदिनो माइ गायनाय होनो हालौवनाय होनो गोबां थ सिगांहाय बेबायदिनो खस्थ नि गेजेरजों जोंसो जोङो हालौवोमोन बेबायदि मोसौजोंसो हालौवनायखौ जों नुनो मोनोमोन बेबायदिनो गोबां मैसोफोरजोंबो जोङो हालौनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरोना दानि जुगाव बेबायदि बांद्राय जों नुनो मोनलिया बेबायदिनो दानि सोलिबाय थानाय समावहाय गोबां बिबदिनो ट्रेक्टर एबा बिब्दिनो गोबां मेसिनफोरजोंसो खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो माइ माइ हानाय समावबो बिब्दिनो जों माइ हानायखौबो जोङो बिबदिनो मेसिनजोंसो जों हानायखौ जों नुनो मोन नो। बे बिबदिनो मारा होनाय समावबो बेबायदिनो गोबां माने इजियै जों गोबां गोरलैयै बिबायदिनो बांद्राय खस्थ'यै नङियै जों मेसिनजों ओ जों मोजाङै जों मोननो हायो दसे समावनो जोङो एक घन्टा एबा बिबदिनो देर घन्टाफ्रावनो जोङो बेबायदि होनो हायो सिगांनि समाव बेबायदिनो मोसौजों एबा मारा होयोब्ला जों गोबां सम लायोमोन आरोना ओ जोंनि ओनसोलाव आरो बेबायदिनो गोबां ओ गोरान खेथि होनोब्ला बेबायदिनो आलु होन ओ फान्थाव होनो बेबायदिनो गोबां बेबायदि बानलुफोरखौ ओ गायनायखौ जों नुनो मोनो ओ बानलु गायोब्ला बेबायदिनो ओ नोंथां होननाय बायदि जेरै ओ बेगरनिफ्राय बरहननानै जोङो फुलि खालामग्रोनांगोन अब्लासो जोङो फुलि एसे देरोब्ला जोङो बिदिनो ओ बानलु गायग्रा जायगाखौ जिथु बोरै हाखौ जों हालौवनानै बेबायदिनो आलि खोयै खोयै जोङो बेबायदिनो हा-हाग्रा जायनि जोङो प्लास्टिक खोबनानै हासार होनानै गोबोरखि हासार एबा बेबायदिनो ब्रयलारनि खि होनानै जोङो जों गायनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो गोबां मेडिसिनफोरखौ जों होनानै जों गायनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि देहानि थाखाय गोबां दानि ओ जुगावहाय बेबायदिनो ओ खस्थ' जालांबाय मानसिफ्रा बेबायदिनो बेमार जालांनायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदिनो मैगं थाइगं एबा मुलि होनायखौ जानानै गोबां सुबुं फोर बेबायदिनो बेमार आजार जालांनायखौ जों नुनो मोन्दों बेबायदिनो अन्थाइ जायो ओ बेबायदिनो फाइलस बेमार जानायखौ जों बांद्राय मानसिफोरनि ओ बिदिनो हाथाइ सानाय गोबां माने सुबुंफोरनि माहारिफोरनिखौ आं खोनानायखौ जों नुनो मोनदों दानि सोलिबाय थानाय थासारियाव आरो गोबां बिबदिनो खेथिफोर मावो ओ बुङोब्ला गोबां गोलाव जाबावगोन, नोंथांजों राय्लायनानै बेबायदि दसे समखौ होनायखाय आं जोबोद जोबोद नोंथांखौ साबायखर बाहरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय।
औ नोंथां आंनिसिमबो नोंथां। बिथां सिम गोजोननाय थाबाय दसे सम होनो हानायनि थाखाय।
औ नोंथां गोजोनबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय।
औ दे नोंथां।